नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ बेलासि समनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय नोंथां
बिथांनिसिमबो
उ नोंथांजों आं दसे सम मिथिंगानि बागै रायज्लायनो नागिरदोंमोन रायजो जागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन
अ दा मिथिंगा होनबाथ' जों मिथिंगानि सायावनो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बिनि सायावनो सोनारनानै जों जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनो मिथिंगा होनोब्ला जोंहा मिथिंगायाव गासै गोबां मुवा बेसादफोर दं जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार लामा सामा दावमा दाउसा हाजो हाला दैमा दैसा गासैबो मिथिंगायावनो गोग्लैयो दा नोंथाङा बे मिथिंगानिफ्राय जों सोनारनानै जिउ खुंबोदों बे मिथिंगानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां मिथिंगा होनोब्ला थ' जोङो बयबो मिथियो जोङो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै थांनानै थायो मिथिंगा गैयाब्लानो जोंनि जिउआबो गैया होननाय बायदि आरो नोंथां मिथिंगानि बिफां लाइफां बिफां लाइफांजोंसो जोङो अक्सिजेनखौ मोननो हायो आरो जोङो कारबन अक्साइखौ हेगारनानैहाय बे दंफाङा बोनानै लायो अब्ला जोङो थांनानै थानो हायो बे मिथिंगा मिथिंगाया जोंनि थाखाय मोनसे एकदम गोनांथार जोंनि जों नि जिउआवहा जोंनि मानसि हारि बा जिब जुनारनि थाखाय बे मिथिंगा नि बिफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मिथिंगा होनोब्ला हाजो हाला दैमा दैसा गासै बे बुहुमाव नुनाय माननि गासै जेसेबां नुयो जोङो बे मिथिंगायानो दैमा दैसा दै गैयाब्लाबो जोङो थांनानै थानो हाया बिफां लाइफां गैयाब्लाबो जोङो थांनानै थानो हाया आरो जोङो मिथिंगायावहााय गोबां बायदि रोखोमनि जिब जुनार मानसि दोमसि बे जों नुनो मोनो जुनार एम्फौ एनला बेफोरबो जोंनि मिथिंगाजोंनो मोनसे गोरोबफ्लेनाय बे जिब जुनाराबो मिथिंगा होनोब्लाथ' गोबां जोङो मिथिंगा होनो अब्लानो जोंनि गोसोआव मोनसे इमेजिन नुजाफैयो माने सोमखोर गोथां गाब नि
औ
ओ मोनसे समायना महरा जों नि गोसोआव बेरहांफैयोनो ओ जोङो उ
औ औ औ औ